औ खोनादों ना नोंथां? औ ओ गिबियावनो हरबाय नोंथांखौ।
ओ नोंथांसिमबो आंनो खुलुमनाय जासे हरग्रोबाय।
औ औ ओ आं नोंथांजों नैबे समावहाय ओ मोननैसो खोथा सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ बे ओ फन खालामनाय जादोंमोन आरो। आ नों औ नोंथाङा द होननानै आं जों ओ सावरायनो हागोना नोंथां?
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ होमबा आं दा ओ जे नोंथांनियाव जा सोंनो नागिरनाय जा खोथाया जाहैबाय। जोंहा मोब्लिब जोंहा मोब्लिब होनबाथ' मिथिखायो नङा होन
औ औ मिथिगौ नोंथां।
बे मोब्लिबखौ ओ जोंनो मानो थाखाय नांगौ जायो?
औ नोंथां।
आरोबाव जोंहा ओ बे मोब्लिबनिफ्राय जोंहा माबायदि जोङो खाबु लानो हायो। बेजों लोगोसे। खिनो जोंहा ओ दैनिनि जा मोब्लिबनिफ्राय जोङो मा मा खाबु मोनदों। आरो गोदोहाय जोंहा ओ गोदो संसार जानाय समावहाय बे मोब्लिबा माबायदि गोहोम खोख्लैदोंमोन। ओ बिनि सायाव नोंथाङा एसे सुंद'यै आंनो फोरमायनोागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। दा जेनेबा नोंथां ओ मोब्लिबा जोंनि सान साफ्रोमबो जिउआवनि बाहायजानाय मानो होनबा गोनांथार मोनसे ओ बेसाद जे गैयाबा जोङो दा सोलिनोनो हाया बिद दि जाना दं माने औ जेरै जोङो ओ दा दा दानि जुगाव जों आथिखालनि जुगाव जोङो मोब्लिब गैयाबा ओ जेबो जाया। माने ओ आं बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ फांखा लगायनाय फेन ओ बाल्ब ओ जिथु फ्रेस जिथु इदिनो लाइट जो जिथु जोंनो नांगौ। मथर मथर सालायनाय दै बोनाय बिदि बेफोरबायदि आगजुनि थाखाय जों बाहायनो थाखाय बेफोर बादि मि सिनफोरखौ जेरै अवासिं मेचिन जि सुनाय मेसिन बेफोरबायदिखौ जोङो। बाहायनो थाखाय जोङो मोब्लिब गैयाबा जाया। मानो मोब्लिबा जोंनि थाखाय दा ओरैबायदि गोनांथि जाना फैबाय जे जोङो बे गैयाबानो दा सोलिनो हाया। हाया माने बेफोरबायदि। दा जेरै ओ मोब्लिबा मानि थाखाय गोनां थि ओ जेरै स्कुल हस्पिटाल ओमफाय ओ जेरै देहा देहा फाहामसा खालि ओ जेराव बेफोरखौ नांगौ जायो ओमफ्राय कलकारखाना बेफोरबायदि ओ जिथु गिदिर गिदिर ओ इन्डास्ट्रिसफोर दं। बेफोरबायदियाव जोंनो माने ओ लाइनखौ जोंनो नांथारगौ जायो। मानो मोब्लिबखौ जोंनो नांथारगौ जायो। दा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि जेरै हस्पिटेल्स स्कुल एफोरबायदि जेनेबा कलकारखाना एफोरबायदियाव मोब्लिब एबा बेफोरबादिआ सोलिआनो माने बेफोरबादि औ बेफोरबादि बेफोरबायदिखौ जोंनो नांथारगौ माने
औ औ औ
बिदिनो जेनेबा आगोलनि नोंथाङा दि बुंदो मोन नोंथाङा मा नोंथांनि सोंथिया मामोन नोंथाङा खेबस स बुंफेदो औ गोदोहाय औ औ नोंथां दा गोदोहाय हायथ' जेनेबा नोंथाङा मिथिग्रोखागौ जेनेबा जोङो आगोलहाय गोदो गोदायफोर जोंनियाव लाइन मानो होनबा मोब्लिब गैयामोन
औ औ औ
बै टाइमाव जों मोब्लि दों गैयै टाइमाव जोङो बेफोरबायदि समाव जोङो गोबां जेंनाजों सोमजिनो गोनां जादों जेरै जोङो जेथिया जोङो उन्दै उन्दैमोन जेब्ला ज जों उन्दै उन्दै समनिमोन बै समाव जोङो जोंनिया मोब्लिब गयैयाव जोङो मायाव साथि आरो ओ जेरै लेम्प औ औ लेम्प सेमनि बेफोरबायदि लेम्प सार थि जेनेबा ओ ममबाथि बेफोरबायदि सावनानै जों फरायनो गोनां जादोंमोन ना होमबा नोंथा औ औ बेफोरबायदि जों देरबोदों दा बेफोराव जोंहा गोबां ओ जेंना सोमजियोमोन जेंनायानो जाहैबाय जोङो बै टाइमाव जोंनियाव अ बारनि गोनां बार जेरै दाथ' फेन फैबाय फांखा फैबाय बेफोरबायदि गैयैनि जाहोनाव जोङो गरमबो मोनोमोन दाथ' मोब्लिबनि जाहोनाव जोङो मोनसे सुइस टुबानो ओ गिदिङो नोङा ओमबा मोनसे सुइ थुबानो बाल्बाबो जोङो नोंङा होनबा नोंथां दा आगोलनि गोदो गोदायनि दिनाव बेफोरबायदि गैयामोन आगोलहाय ओ जोङो जेरै जेथिया फरायनो जयो बा फरायनो नागिरो अब्ला जोंनियाव ओ बे उखुन्दै ओंखारनाय जिथु उखुन्दै ओंखारो साथिनिफ्राय बा लेमनिफ्राय बेयो जोंनि मेगनाव हाबोमोन आरो जों गोलोमनाय जों मोजाङै फरायनो हायामोन लिरनाय फरायनायाव गोबां बिदिनो जोङो गोबां जेंनाजों सोमजि मोनदों लासै लासैनो जेथिआ इदिनो बां लांबाय बा बाल्ब साल्ब ओंखारहांबाय बा लाइट साइट मोब्लिब सोब्लिब फैहांबाय बेफोरबायदियाव जोंहा ओ गोबां सोलाय ओ जादों माने जोङो गोबां सोलोंनो सोलायनायखौ नुनो मोनदों बे सोलायनायाव जोंहा गोबां मोजांबो जादों दाथ' जोङो नुबोबाय जे गोबां खामानि जोंना बिदिसो सनदेरखायो दा बिदिनो आगोलनि दिनाव बेफोरबायदि गैनि जाहोनावो गोबां जेंना सोमजि दा नोंथाङाबो बेफोरबायदि गोबां जेंनाजों सोमजिबोदों नङा होनबा नों थां दा नोंथाङा मा मा जें ना बा दानि जुगाव नोंथाङा मा मा मदद मोनखो मोब्लिब फैनानै बेफोरखौ नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होजागोन
औ हागोन नोंथां ओ दा नोंथाङा ओ नै दा बावैसो बे ख'म ख'म समनि गेजेरावनो गोबां मोजां मोजां खोथाखो फोरमायलांबाय आंनो दिनै आं खायसे मिथियै खोथाखौ नोंथाङा आंनो फोरमायबाय आंबो ओ बे जोंनो मोब्लिबखौ जोंनो मानो नांगौ आ मोब्लिबा जोंनो माबायदि मुलाम्फा होदों दिनैनि जा समावहाय आरो बेजों लोगोसे गोदोनि जा थांना थासान्दि समावहाय जोंनो माबायदि सुबिदा ओ होबोदों ओ बेनि सायाव आङो जा हायो आंबो एसे फंनैसो बुंनो सै सानदों आरो नोंथां औ जोंहा ओ मोब्लिब होननानै बुङोब्ला जे मोब्लिबा मोनसे ओरै बायदि मोनसे जिराद जाय जेरैयट जोङो एंगारथाव जायो आरो। दिनैनि समावहाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायहाय नायनो थाङोमोनबा जोंहा बेफोरबायदि जोंहा सुबिदा गैयामोन आरो।
औ औ।
मा गैयामोन जोंहा, आ नोंथाङा बुंलाय बायदि बुंलांनांबायदिनो जोंहा गोदो गोदाय जोंहा ओ अर फोजोंनो थाखाय जोंहा कारेन्ट गैयामोन बाल्ब गैयामोन जोंहा गरमखौ जोङो गरमनिफ्राय बा बासिनो थाखाय जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा फेन, एसि बेफोरबायदि गैयामोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गोदोहाय जोंहा आ बे कारेन्ट गैयिनि जाउनाव जोंहा मा जायोमोन गोदोहाय जोङो नांगौ बि बांनि जोङो मा गावनि दिहुनथाइफोरखौ जोङो दिहुनना लानो हायामोन। मानो लानो हायामोन होननानै बुङो ब्ला जोंहा गोदो गोदाय जोंहा खारेन गैया अब ब्लाथ' जोङो नांगौ बायदि जोङो बायदिसिना गिदिर गिदिर दारिमिन बा गिदिर गिदिर कल कारखाना जों बेफोरबायदि खुलिनो हाया नङा होमबा नोंथां? औ स बेफोरनि थाखायनो जोङो ओ मा खालामनो जायामोन ओ जोंनो नांगौ बिबांनि जोङो नांग नांगौखौ जोङो सुफुंनो हायामोन आरो, औ बेजों लोगोसे बिदिनो जोंहा ओ गोदो गोदायहाय जोंहा बेफोरबायदि कारेन्ट गैयैनि जाउनाव जोंहा खायसे ओ जासु उसुबिदाखौ जोङो मा ओ नाजानो गोनां जादोंमोन आरो ससिनो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनैनि स समावहाय जोंहा फैयै फैयै जोंहा जोंनि जा समफोराहाय दिनै बाबेन बोनाय जों लोगोसे जोंहा मा ओ समफोरा सोलायबोबाय बेजों लोगोसे जोंहा ओ गासैबो बिथिङावनो जोंहा सोलायनाय फैबाय नङा होमबा नोंथां? दा बे सोलायनायजोंनो लोगोसे जे जोंहा दिनैहाय जोंहा मोब्लिबनि जा गोहो बेबो जोंहा फैबाय जोंनि गेजेराव। बे मोब्लिब फैनायनि उननिफ फ्राय जोंहा मा जादों गोबां जोंहा मुलाम्फा जादों होनना बुंजायो आरो नोंथां।
औ नोथां औ।
फा जादों होनना बुङोब्ला जोंहा मा जागोन जोंहा नांगौ बिबांनि जोंहा फार्स्टआवनो बुङोब्ला जोंङो नांगौ बिबांनि जोंनो जा जोंनि गोनांथि जों बेखौ दिनैहाय जोङो सुफुंना लानो हादों आरो बे मोब बोब्लिब फैनाय समनिफ्राय स' माबायदि जोङो सुफुंना लानो हादों होनना बुङोब्ला जोंहा ओ नांगौ बिबांनि जोंहा गोदोथ' जोंहा काल कला भारतहानाव गैयामोन। दिनैहाय जोंहा नांगौ बायदि जोङो मा गावनि ओ मा मा नांगौ? मा मा ओ नाङा जों बेखौ जोंहा नायनानै जोंहा गिदिर गिदिर जोंहा कल कारखाना ओंखारबाय। बायदिसिना जोंहा दारिमिन ओंखारबाय। नङा होमबा नोंथां? औ स' बेफोरखौ जोंहा ओ नांगौ बायदि जोंहा दिनै बे जानायनिफ्राय जोंहा दिनै जोंहा मुलाम्फा जादों आरो नोंथां आरोबाव जोंहा नायनो थांबावोबा जोंहा मा जादों जोंहा दिनै न'खर न'खर जोंहा मा दिनै खोमसि निफ्राय जोङो बारग'बाय जोंहा ओ मोब्लिब नि जेब्ला गोहो फैबाय जोंहा मा गासैबो जोंहा न'खर न'खर जोंहा मा खोमसिनिफ्राय खारग'नो थाखाय जोङो मोब्लिब जोङो न'खर न'खर जोङो फोजोंनायखौ दिनै जों नुबाय आरो नोंथां ओ बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि देहाया दिनैहाय मा जादों जोबोर गरम जादों। मानो होनबा दिनैनि समावहाय जोंहा मा जोबोर ओ ओ दुंहाव थासारिफोर जोंहा सोमजिदों आरो जोंहा औ गो-गोदोहाय जोंहा दुंहाव थासारि गैयामोन जोंहा गोबां अरनबारिफोर दंमोन गोबां दंफां-लाइफां दंमोन स' बेफोरनि थाखाय जोंनाव औ
जेनेबा आगोलावहाय ओ मोब्लिब गैयामोनब्लाबो गरमनि जिथु जेंना बेयो एसे खममोन आ
औ औ नंगौ नोंथाङो ओ
ना ओ मोब्लिबा बो बांद्राय जाबाय बे बांद्राय ओ दानिया नांगौ जखाय मोब्लिबखौ मोनो जों बे मोब्लिबखौ जोङो दा मोनबाबो माने बांद्राय गरमनि जेंनाजों जों सोमजिनो गोनां जादों आरो दा सोर जों दा बेफोरखौ नुनो मोनो
औ औ माने दा बेफोर बेफोर जाहोना जादों माने जों हा मा जोंहा गोादो-गोदाय जोंहा मा नांगौबायदि जोंहा मा खायसे जोंनि जिनिस गैयामोन स' बेफोरनि थाखाय जोङो जोंहा गिदिर गिदिर जोंहा सिगां गोदोहाय जोंहा अरनबारिफोर दंमोन। गोबां जोंहा जिब जुनारफोर दंमोन बे गोबां जोंहा मा ओ दंफां-लाइफांफोर दंमोन बेफोरनि थाखाय जोंहा मा जोंनि जा थासारि बे थासारिया मा जायोमोन जोंहा ओ नांगौ बिबांनि जोंहा बिदुंखौ जोङो बे अ रन बारि दंफां-लाइफाङा जों मा बोनानै लायोमोन थ' जायनि थाखाय जोङो मा गोदोहाय जोंहा बांद्राय गुदुं मोनामोन देहाफ्रा नाथाय दिनै जोंहा फैयै फैयै फैयै फैयै जोंहा जेंनाफोरा सुस्रांनायजों लोगोसे जोंहा मा जादों दिनै नायनो थाङोब्ला जोंहा अरनबारि गोमालांदों जोंहा दंफां-लाइफां गोमालांदों नङा होमा नोंथां? स' बैफोरबायाददि जानाय थाखाय जोंहा दिनै दिनै जोंनि जा थासारिया एसे गुदुं गुदुं जोंनि जा ओ बारहावाया जोंहा माबायदि जायो गुदुं गुदुं दिनै जोंहा दंफां लाइफाङानो जोंहा खमब्ला जोंहा बेफोरबायदि जेंनाखौ जों नुयो आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां
ओ दा ओ आरो बाव जोङो ओ मोब्लिबनिफ्राय बेफोरबायदि जोङो दिनै दा सोलायनायखौ जों नुबोदों आरो दा जोंहा औ बे बिदुंखौ जा गरम थासारिखौ जोंहा खारहोनो थाखाय जोंहा दिनै मा न'खर न'खर ओ जोंहा मा नुसै जोङो ओ गिदिंनो थाखाय फांखा बा फेन नुसै बेजों लोगोसेनो जोंहा एसि फोर नुसै नङा हबा नोंथां औ बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबाङाथ' जोंहा कुलारफोरबो थायो। दानिया औ औ नांगौ बाय दि जोंहा बेफोर खायदाखौ जोङो मा दिनैहाय दिनैनि समावहाय जोङो ओ मुलाम्फा बा जो सुस्रांना लानो हानाय जोंहा मा फैबाय बे मोब्लिबनिफ्राय जोंहा दिनै बेखिनि मुलाम्फाया जाबाय आरो नों
औ नोंथां औ दा आदसा नोंथां जोंनिना समाबो थुंगेबाय न ङा होनबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दा ओ जेनेबा नोंथांजों आं रायज्लायनानै गोबां खोथा मिथिबाय मोब्लिब नि बागै आसा खालामो नोंथांजों आङो उनफोराव आरोबाव मोजां मोजां खोथा रायलाय
औ औ औ औ औ औ आंबो नोंथांखौ ओ जोबथियाव आरो बाव खनसे गोजोननाय बावहरो मानो होनब्ला नोंथाङा बे खम समनि गेजे जेराव आंनो जोबोर मोजां मोजां खोथा आं जा मोनथियै खोथाखौ आंनो फोरमा फोरमायलांबाय बिनि थाखाय आंबो नोंथांखौ ओ फिन खनसेबाव आरो गोजोननाय बावहरो आं आसा खालामो आरोबाव आ नोंथांजों इयुनाव बेनिख्रुइ जोङो साबसिन मोजां मोजां एसे खोथाफोर लाना सावराय मोनगोनखौ गोजोनथों गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।